औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा फ्रियाव दङब्ला आङो दसे सम नोंजों सावरायनो सानदोंमोन आरो माने।
औ हागोन।
औ माने जोंनिनो बिनिनो बर' हारिनिनो ट्रेडिसनेल माने गावनि बागै सोंनो नागिर
मानि अ मानि?
बैसागुनि बागै। अ माने बर' हारिनि ट्रेडिसनेल बैसागुनि सोमोन्दै गुसुङै बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ औ। बिब्दिब्ला आङो आंनि जा रों एसे एनै ओ बुथुमनानै मोननाय बेफोरजोंनो एसे फोरमायलांग्रोनिसै। ओ जोङो बैसागु होनोब्लाथ' जोङो ओ जों बर' बा बर' सुबुं बा बयबो गुबुन गुबुन मानसि फोराबो फालिजोबो नङा होनब्ला? ओ जोङो बैसागुखौहायो ओ बर'फोरा फालि थारो आरोखि मानोना जोङो बैसागुखौ बोसोरावसो बोसोरावसो खनसे मोनो नालाय जोङो ओ माइ गायजेन माइ गायनो थाखाय जोङो ओ गायजेननाय जासिगोन होननानै जोङो बे बोथोरखौहायो फालिनाय जायो आरो ओ जोङो बैसागुआवहायो ओ लास संक्रान्तियावहायो जोङो ओ मोसौ थुखैयो बिदिनो जोङो मैगं थाइगं खानानै जोङो ओ बे संक्रान्तियावहायो जोङो जा लायो आरोखि ओ जोङो मोसौ थुखै गैनायाव बिदिनो जोङो ओ मोसौनो थाखाय जोङो ओ माला गानहोनो थाखाय मानोना बिसोरखौहायो दैज्लाङाव हालेव सिगोन होननानै थुखैग्रोनाय जायो आरोखि। बिनि थाखायनो बिसोरनो गानहोनो थाखाय माला बानायनाय जायो आरो औवानि थेवोलजों ओमफ्राय जोङो बिदिनो मोननो हायो माने मालाखौ सुनो हायो जोगोनार आलु बेनिफ्राय हालदै फान्थाव लाव ओ बिदि बिदिनो गुबुन गुबुन थाइखा बेफोरबायदिखौ होनानै जोङो मालाखौ सुनानै मोसौखौ दैजों थुखैयोब्ला बे हानाय फिथाइ सामथथायखौबो बेनावहाय सारनानै होयो आरोखि जाहाथे मोसौनाव नाङो नांजासे बिनिफ्राय जों मनो थुखै खोना फिथा सामनो जों जिरना लायो जानाय थेवोलाव हायो खनफिननानै जोङो ओ माला सुनानै बे मोसौनो गानहोनाय जायो आरोखि ओ गोदोनि दिनावहायो जोङो फोथा हांगारखौनो फोथाबो फुना होयोमोन आरो थावजों फुननानै नङा होनब्ला ओ दानि जुगनि - बेवहाय जोङो बिदि फोथा फुननायखौ बांद्राय नुनो मोनलिया आरोखि ओम बिदिनो जोङो मैगं नागिरनानै जायो होनब्ला जोङो ओ मैगंखौ हायो गोखा गोखै बिदिनो माना मुनि दिंखिया लाफा सायख' फुंखा आरो ओ
आरो बिदिनो औ जेरै माइसुन्द्रिफोर औ औ
आरो जोङो औ
औ माने
जोंनि बैसागुआव देन गोबां नेमखान्थिफोर फालियोना जेरै बायदि बायदि गाबनि दड्रेसफोर गाननानै आरो माखासे दामजुफोर दामनानै मोसायोना बेफोर बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन नामा
ओ बैसागुनि एक थारिक जागाय जेननायावहायो जोङो बिब्दिनो समायना रमायना देलायनानै जोङो थायो बाखि गुबुन साननिफ्राय नै थारिखफोरनिफ्राय जोङो मोसानो थाखाय ओंखारनाय जायो आरो बे मोसानो थाखाय ओंखारनायावहाय जोङो माने हिनजावसाफोरा दख'ना बिदन आरो ब्लाउस गोजा आर'नाइ गोजा ओ जोमग्रा आरनाइ जोमग्रा गोजा बेनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन गाबनि आर'नाइ फालि खानानै जान्जियाव ओ आरो खर' आवहाय खानायखौ खाथबनानै जोङो बिबार थुलायनानै देलाय मालाय देलायनानै जोङो बैसागु आव मोसानो थाखाय ओंखारो आरो ओ हौवा फोरा ओ गामसा दानि जुगावथ' ओंखारसै आर'नाइ गामसा नङा होनब्ला? ओ आर'नाइ गामसा आरो आर'नाइ गस्लाबो ओंखारसै दानि जुगाव ओ आर'नाइ गस्ला आरो आर'नाइ लानानै देलाय मालाय ओंखारनानै ओ बेबायदिनो बैसागु आवहायो ओंखारनाय जायो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो उन्दै फोरखौ मान होयो। अनो गेदेर फोरनो मान होयो बेफोर बायदिनो जोंङो बैसागु बोथ बोथोराव हायो रंजा बाजायै सम समखौ बारहोयो आरोखि ओ बिब्दिब्ला नोंथां खौबो बैसागुनि सोमोन्दै एसे मायलांनो थाखाय खावलाय नायबाय। ओ बैसागु औ। जागाय जेननाय निफ्राय लानानै
बैसागु आथ' बैसागुआ माने मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि निफ्राय जागायो आरोना।
औ।
हेल' औ माने सैथ दान जोब था साननिफ्राय मोसौ थुखैयो आरो बे खालि बिदिनो आरो बैसागनि एक थारिक निफ्राय बैसागुआ जागायो आरो माने।
औ।
औ नोंथाङानो गोबां बिजिरनानै होखाबाय।
औ।
बिदिनो आरो एक थारेक खालि इदिनो दुगैस्रां लोबस्रां गेदिर फोरखौ खुलुमो बिदिनो गेदेर फोरा उन्दै फोरनो अननाय होयो। आरो बिदिनो बैसागु आव गोबां ओ समायना रमायना जि फोर जेरै दख'ना बिदन बायदि गोमो आगर फोर गाननानै गस्ला गोजा बायदि बायदि गाम नि आर'नाइ फोर बिदि लानानै मोसायो आरोना। ज' ज'नो जेरै खाम सिफुं ज'था सेरजा फोर बिदिनो गंगोना फोर लानानै
औ।
बिदिनो बोराय बोराय बुरि हान्जा सेंग्रा सिख्लाया माखासे हान्जा गथ' गथाय फोर। आरो बिहामजो बिहामजो फोरनि आलदा इदि मोसानाय आरोना बैसागु आव।
औ।
हेल' नोंथां।
खोनादों?
औ औ नोंथांनाव आरो मोनसे कुइसन सोंबावनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ माने जोंनिनो बिदिनो बैसागु बायदिनो मोनसे बर'आ फालिबोनाय मागो दमासिखौ मागो दमासि फोराव मा मा जायो बेफोरनि सोमोन्दै बेखेवना नि होनो हागोन नामा नोंथां?
औ ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला बर' फोरनि ओ बर'फोरा मागो दमासिखौ जोबोद फालियो आरो जोङो गोदोनि फ्रायनो फालिबोनाय नेम बियो ओ जोंङो गोजां बोथोराव हायो जोंङो मागो मागोआवहायो जोङो बेलागुर जायो नङा होनब्ला ओ? बेलागुरावहाय जोङो ओ बिब्दिनो न'खरनि गोजाबो जोंङो जानो हायो बा जोंङो लोगो गथ' गथाय बिदिफोरबो गोदोनिफ्रायनो जाबोयो जोंङो। ओ थुरि माबा ओ मा होनो उम माइनि जोङो माइनिफ्राय मोननाय माइ हाखांनायनि फ्राय मोननाय नारा होनो जोंङो बे नारा खौहायो हाखांनानै ओ हानायनि उनावहायो जोंङो ओ औवाजोंहायो न फिथा मोनसे लुनाय जायो आरोखि ओ बे बेयावहायो जोङो ओ बेखौहायो जोंङो न' लुनानै बेयावनो बेदर आखाइ इदिनो बायदि सिना ओंखाम ओंख्रि संनानै जायो बेखौनो जोंङो बेलागुर होनो नङा होनब्ला? ओ बे बेलागुरखौ जोंङो जाफ्लांबा जाखांबाथाय ओ फुंङावनो सावनानै खोमसि खोमसिनो सावनानै जोंङो दुगैनांगौ होननानै जोंङो मोन मिथिनो मोनो नङा होनब्ला नङाबा? दाउखा जायो होननानै जोंङो मोनथिनो मोनो ओ आरो जोंङो फुङावनो ओ ओ जोङो फिथाखौहायो उवालावहाय देनानै लानानै जोङो बे बेलागुर सावखांनायनि खोमसि खोमसि हरावनो जोंङो ओ मा होनो ओ फिथाखौहायो सिथाव गोलावखौहायो ओ जोंङो सिबिंजों हायो बानायनानै सावनानै जोंङो ओ अखानायै फुङावहायो जोंङो जायो आरो संख्रि साहा बा सिनि साहा जों ओ बिदिनो जोंङो ओ मागो दमासियावहायो जोंङो सिथाव जायो लारु जायो आरो बिब्दिनो बयनिबो न'खर न'खर न'खर जोङो हाबलायनानै इदिनो साहा लोंलायलायो आरोखि‌। मागो नालाय मागोआवहाय जोंङो बेफोरबायदिनो ओ सिथाव लारु मागि मागि जायो आरोखि नोंथांमोननि नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा मागोनि बारै?
औ नोंथां हागोन। बिदिनो मागोआवबो मागोआव बिदिनो गिबि खेबाव मोनायावहाय बिदिनो बिलागुरियावथ' सावखायो नालाय
औ।
अखानायै बेनिफ्राय फिथाफोर सावनानै जायो आरो गामिफ्राव बिदिनो न'खर न'खर। हाबलायनानै जयै जालायो फिथा लादु एनथाबफोर बिदिनो जायो आरो।
औ
औ।
ओ बिदिब्ला नो औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोब जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला दसे समनि थाखाय दोन-
औ औ
औ दे बिदिबा औ